अ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों दे।
आं नोंथां एसे रायज्लायनो होनना सानदोंमोन टाइम सम दंङ' ना नोंथांनाव?
औ दङ' दे नोंथां बुंलाय।
औ नोंथांनि माथोआ मोजाङै खोनाफैनो मोनाखै नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
अह। ओ नोंथांनाव। अ नोंथांमोननि जोंहाय मा होनो सबाइ ओंख्रि आरो अनला ओंख्रिखौ माजों माजों आरो माबायदि संनानै जायो एसे फोरमायना होनागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे औ। सबाय ओंख्रि बेखौ बुंङोब्ला जोंनि ओनसोलाव खायफाया सबायखौ न'आवनो गायनानैबो लायो। आरो खायफाया जाय हा न'आव गैया बिसोरहा बाजाराव बायनानैबो लायो नोंथांङा आंनि
औ खोनादों।
अह ओ जोङो सबाय ओंख्रिखौ ओ गोबां रोखोमैबो जानो हायो खायसेखौ जोंङो
औ।
जोंबो ओरै दालि बायदि संनानै जानायखौबो जों नुदों आरो
औ।
जोंङो खारै ओंख्रिजों जानायखौ नुदों आरो जोंङो सबायखौ दाउजों आरो अमा बेदरजोंबो जायो। आरो नाफोरदोंबो जायो आरो
उम।
अनला खारैखौ बुङोब्ला अनला खारै खौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो। माइरं
औ।
दसे सम ओ दैजों सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बो खौ बोखांनानै दिंखियाव बा ओ उलार आव बा खा जायहा गो उला बेफोर गैया बिसोर थबसिफोरावबो देनानै लायो आ बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ ओ गोबां रोखोमनि जायो ओ
नङाब्ला औवा मेवाइ आरो खोरदै आरो थाइगिर बासिगि ओ आरो थाइगिरनि बिबारजोंबो जोङो जानायखौ नुदों आरो ओ अनला खारैखौ जों जानो ब्ला गिबियावनो अनला खारैनि दैखौ फुदुंनानै लाग्रोनांगौ। ओ बेनि उनाव जोङो अनला खारैयाव ओ गोसोबाय दियै अमा बेदर बा दाउफोर होनोब्ला जों बेखौ एवफ्राम थावजों एवफ्रामनानै ओ बेलेग दाबोराव बोखांनानै ला ग्रोयो आरो बेनि उनाव जेब्ला अनला खारैनि बे दैया गोदौवो अब्ला जोङो बेयाव बे देनानै लानाय अन गुन्दैखौ आ
हेलौ हेलौ खोनादोंं ना नोंथाङा? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना?